औ खुलुमबाय नोंथां।
गोजोन मोनाबिलिनि नों गाहाम हामलायनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथां आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ नोंथां औ।
बे आयदानो जाबाय हायेन ओनसोल औ हायेन। औ औ हायेन ओनसोलाव ओ माबायदि सुबुंफोरा जिउ खुंङो? हायेन ओनसोला माबायदि औ बेफोरनि बागै आरो नोंथां।
औ नोंथां औ
औ हायेन ओनसोल हायेन ओनसोल होनोब्ला जोंङो जायखौ गा ओ समान जायगा। गोजौ नंङा जायखौ जों समान जायगा औ समान जायगा बेखौ जों हायेन‌ ओनसोल बुंनाय जायो। उम जेरैहाय गोजौ औ गोजौ जायगा पाहार जायगा गुबुन दं। बे हायेन ओनसोल हायेन ओनसोल आरो गोजौ हाजो ओनसोल आरो हायेन ओनसोल बेबायदिहाय थायो। जायखौ जों हायेन ओनसोलनि बागै राय सावरायगोन औ नोंथां।
औ औ।
जों हायेन ओनसोल होनोबा हायेन ओनसोलाव ओ सुबुं अनजि सुबुं अनजिमाफोरा गोबां नुनो मोननाय जायो। हायेन ओनसोलफोराव ओ हायेन ओनसोलफोराव औ हायेन ओनसोलफोराथ' जेनेबा दंफां लाइफां जिब जुनार न' बां मानसि दुमसि गासै जि दावमा दावसा गासै दाजानानै मोनसे मिथिंगा बे मिथिंगायानो गोबां गोबां बाहागो हाजो हायेन ओनसोल। बे हायेन ओनसोल आरो ना नोंथां बेयावबो जोंङो औ‌ बेवहाय जोंङो दंफां लाइफां जिब जुनार दावमा दाउसा जों जाख'नो हायेन ओनसोल। हायेन ओनसोलाव ओ सुबुं अनजिमाया गोबां माने सुबुं अनजिमाया गोबां आरो ओ न'खरफोरा एसे गुबुङै एसे गुबुंङै नुनो मोननाय जायो। सुबुं अनजफोरनि जिउ हुंग्रा फ्रा सुबुं सुबुं अनजिमाफोरा बेवहाय थानो थाखाय जोंनो दै नांगौ लामा बिदिहाय बानायना लानाय जायो सुबुं अनजिमा हायेन ओनसोलाव दैनि थाखाय सुबिदा जोङोनो दमखल दैखर बिदिहाय जोङो दैनि थाखाय गायना लानानै बेनिफ्रायनो जों जिउ खुंनो थाखाय दै नांखागौ जेरावबाबो बे दैफोरखौ जोङो बिदि औ बिदिहाय दंखलफोरनिफ्राय दैखरफोरनिफ्राय खावनानै जोङो नांगौ बायदि दैखौथ' जोंनो सोरां नायफाय लानानै हरजाजासिम गासै माने नैजिब्रै घन्टायाव जिब्रै घन्टैनो जों दैखौ नांगौ जायो। बेनि थाखाय दैनि थाखाय गिबियावनो जोङो दंखल दैखर गायना लानानै बेजों बाहायबाय मोखां सुनायनिफ्राय लानानै गासै माबायावनो दैखौ नांथारगौ बेनि हेनथखौ जों गिबियावनो थायो औ बेवहाय जोङो दैमा दैसायाबो थाबाय। लोगोसे जिब जुनार आरो फरायनाय बिथिं फरायनो हायै ओनसोलफोराव फरायनाय। फरायसालिफोरा एसे ओ साखाथि फोरावनो गामि साखाथिफोरावनो मोननाय जायो हायेन ओनसोलारिफोराव औ फरायसा फरायनायनि बा बुङोबा जोङो ख' थाखोनिफ्राय लानानै गोजौ गोजौसिन जौसिन फरायसालिसिम जोङो मोजां सुबिदायै हायेन ओनसोलफोराव मोननाय जायो। जेरैहाय जोङो औ गामि साखाथिफोरावनो जोङो हायेन ओनसोल बुङोब्ला गामि साखाथिफोरावनो जोङो अंगनबादिनिफ्राय लानानै गाहाय गाहाय गुदि फरायसालि बेखौ गुदि फरायसालि सेनिफ्राय बा थाखोसिम लोगोसे बे साखाथियावनो मोनबो हायो जोङो गेजेर फरायसालि बे खौ जोङो द'निफ्राय दाइन थाखोसिम बिदिाय हायेन ओनसोलफोरनि थाखाय बेफोर फरायनायनि बिथिङावबो सुबिदाया गोरलैसिन जायो हाजो ओनसोलनि साय! लोगोसे औ जोङो जिब जुनारनि बागै बुङोब्ला जिब जुनार थ' हायेन-हाजो बेफोर थायो जोंनियाव गोबाङैनो जोङो एसांग्राब हाग्रानि हाग्रानि मैसो हाग्रानि अमा बिदिहायखौसो जों हायेन ओनसोलफोराव मोननो थाङा मोनबाङा मै औ मै ओम मोख्रा बिदिहाय जों मैदेर हाग्रानि मैदेर बिदिफोरखौ जों गोबाङै हायेन ओनसोलफोराव मोननो थाङा। बुंनो थाङोब्ला दा जोंनि ओनसोलफोरावबो जोंनि ओनसोलफोरावबो दानिया हाग्रानि मैदेरफोरखौ फैनाय नुनो मोननाय जाबाय। गोबां फैनायखौ नुनो मोननाय जाबाय! औ बे हाग्रानि मैदेर- बुङोब्ला हाजो ओनसोलनिफ्राय बे मैदेरा जोंनि गाहायाव हायेन ओनसोलावबो दानि ओनसोलफोराव दानि जुगफोराव जोङो बे मैदेरखौ हाग्रा मैदेरखौ जों ओनसोलावबो फैनाय नुनो मोननाय जाबाय।
औ औ नंगौ।
अ औ बे उम उम हाजो ओनसोलफोरनिफ्राय बे मैदेरखौ जों हाये ओनसोलफोराव दा गोबाङैनो फैनानै जोंनि आबादफोरखौ जेरैहाय माइ आबाद बिदियनो थालिर आबाद बिदि मावनायफोरखौ जोंनिखौ खहा खालामफैनो ओ गावनि ओ बेसोरो हाग्रानि मैदेरफोराबो जिहेथु गोजा गोजौ ओनसोल बा हाजो ओनसोलफोराव ओ मोननो थाखाय गावसोरनि आदारखौ बुथुमनो थाखाय एसे गोब्राब जाबाय। जायखौ ओ दानि मानसिफोरा गोजौ हाजो ओनसोलफोरखौ ओ फोजोबस्रांनो हमदों बेफोराव ओजा दफां-लाइफांफोरखौ दानस्रां लांदां खालामनो हमदों। बेनि थाखाय बिसोरबो आदार नागिरनानै जोंनि हायेन ओनसोलफोराव हाग्रानि मैदेरानो जा हाग्रानि मैसो, अमा बेफोर जोंनि हायेन ओनसोलाव बेसोरबो फैनो नागिरग्रा जाबाय। जायखौ जोङो जोंनि हायेन ओनसोलनि आबाद आबादफोरखौ उम बिसोर हाग्रानि मैदेरफोरा जोंनि माइ आबादानो जा बेसर, आबाद बेफोरखौबो गाग्लिफैनो हमबाय लोगोसे थालिर आबाद बेफोरखौ जाफैनो हमबाय जानानै जोंनि आबादफोरखौ एसे खहा खालामफैनो जोंनिफ्राय मानसिया मावनाय सुबुङा मावनाय आबदफोरखौ एसे ओ गावसोर आदार हिसाबै जाग्रा जालांनो हमबाय। बेनि थाखाय जोङो एसे हायेन ओनसोलफोराव औ। जोंनि साखाथिफ्राव एसे बेनिखायनो जोङो आबाद मावनो माइ आबाद मावनो एसे ओ गिनो गोनां जालांनो हमदों औ। बिदियैनो औ नोंथां लोगोसे जोङो न'-बां बुङोब्ला जोङो न' बां न' बांखौ जोङो हायेन ओनसोलाव थानो थाखाय न' न' बाङा दाना हानि न' लोगोसे पाखा न' बिदिहाय गोबां ओ लुयो लोगोसे जोङो ओ हानि न' होनोबा जों न' बानायनो थाखायथ' जों थिं नांगोन। औवा नांगोन दंफां नांगौ औ बिदिहाय जोङो बेफोरखौ बाहायनानै ओ दंफां लामा नांगौ मानसिया थांना थानोथ' गोबां रोखोमनि गोबां नों नो जाग्रा नांगोन। बाजार गलाफोरखौ साखाथियाव नांगोन बिदिनो गोबां रोखोम गारि मथर नांगौ बिदिहायनो हायेन ओनसोला हायेन ओनसोला बिदि औ नोंथां हायेन ओनसोला बिदिनो सोलियो बेनिखायनो नोंथाङाबो हायेन ओनसोलनि बागै फंनैसो फोरमायना होदो नोंथां।
औ ओ ओ नोंथां बेबायदिनो नोंथां बुंलांनाय लेखाथ' जोङो हायेन ओनसोलखौ बेबायदिनो नुनाय जायो नङा होमब्ला नोंथां।
औ नंगौ नोंथां ओरैनो
हायेन औ हायेन ओनसोल आरो हाजो ओनसोलजों जोङो फारागथिखौ नायोब्ला जोङो ओ हाजो ओनसोलनिखौथ' जोङो हायेन ओनसोलाव गोबां रोखोमनि ओ हेफाजाब एबा नांगौ बायदियै जोङो ओ सुबिदाखौ मोननाय जायो आरो ना।
नोंथां औ थारैनो।
नांगौ बायदियै जोङो जेसेबांखि सुबिदा नांगौ बेफोरबायदि सुबिदाखौ जोङो हायेन ओनसोलाव ओ हाजो ओनसोलनिख्रुइ मोननाय जायो बांसिन मोननाय जायो।
मोनसेनो औ नोंथां थारैनो।
औ बेबादिनो जोङो हायेन ओनसोल होननानै बुङोब्ला जायखौ जोङो समान जाय जायगाया ओ जाय जों थाग्रा हा एबा जोंनि ओनसोला जेराव जोङो समानखौ नुनो मोनो।
बेखौनो जोङो हायेन ओनसोल होननाय जायो नङा होमब्ला नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो नंगौ।
बेबादिनो बेबादिनो जोंनि हायेन ओनसोलाव ओ बेबायदिनोथ' जोङो बि बिफां लाइफांफोरखौथ' जों हाजो ओनसोलावबो नुयो हायेन ओनसोलावबो नुयो औ। बेबायादिनो जोङो औ नाथाय जोङो हायेन ओनसोलाव गुबुन आलादा आलादा आलादा आलादा ओ बेबायदिनो आलादा आलादा बिफां लाइफां नुनो मोनो। आरो हाजो ओनसोलफोरावबो जोंनिख्रुइ हायेन ओनसोलनिख्रुइ एसे आलादा आलादाबो बिफां लाइफांखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो जों दैमा दैसा होनोब्ला जोङो हायेन ओनसोलावथ' दैमा दैसाया ओ जों हायेन ओनसोल हाजो ओनसोल गासै बेयावबो दैमा दैसायाथ' थानायखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनो जोङो ओ नोंथां बुंनाय हिसाबै जोङो फरायनायनि बिथिङाव नायोब्ला ओ हायेन ओनसोलाव जोङो उन्दैनिफ्रायनो एबा जोङो गिबि थाखोनिफ्रायनो जोङो ओ जोंनि गामि खाथि खाथि बेबदिनो फरायसालिफोरखौ जोंनो हायेन ओनसोलाव ओ लुनानै मानो थाखाय जोङो मानो होनब्ला ओ हायेन ओनसोलाव जोंनो बेबायदि ओ फरायसालि लुनाय न' बां लुनाय बेफोराव जोंनो बारा खस्थ' खालामनो गोनां जाया आरो ना नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ मानो होनब्ला जोंनि जागाया समान जेराव जोङो गारि लांनो हायो बेबायदिनो साइकेल लांनो हायो जोङो ओ थाबायना थांनो हायो जोङो माने गोसो मथे ओ माने जोङो खस्थ' खालामालाबासिनो जोङो खामानिफोरखौ मावलांनो हायो नङा होमब्ला नोंथां?
नंगौ नोंथां थारैनो नंगौ।
औ जोङो बेबायदिनो जोङो हायेन ओनसोल होननानै बुङोब्ला हाजो ओनसोलनिख्रुइ हायेन ओनसोला जोबोर मोजांसिन नङा होमब्ला नोंथां?
नंगौ नोंथां।
औ हायेन ओनसोलाव जोङो गासैखौबो हमनानै ला बेबायदिनो जोङो हायेन ओनसोलाव जोङो बेबायदिनो ओ बिरग्रा जाहास जायखौ जोङो एयारप्लइन होननानै बुंनाय जायो नङा होमब्ला नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बेफोरखौबो जोङो हायेन ओनसोलाव ओ बेबादिनो हायेन ओनसोलाव जोङो गोबाङै नुनो मोनो बेबायदिनो हाजो ओनसोलाव जोङो नुनो मोननायखौ नुनो मोननो थाङा आरो ना नोंथां गोबाङै औ बेफोरबादिखौनो आरो जों हमनानै ला बेबादिनो ओ ट्रेन जायखौ बुङो रेलगारि बेफोरखौबो जोङो हायेन ओनसोलाव गोबाङै नुनो मोननाय जायो। मानो होनब्ला हायेन ओनसोलाव जोङो जोंनि हाखौ समानखौ नुनो मोननाय जायो आरोना नोंथां।
जेराव जोङो जेराव जोङो अबेयावबा थांनोब्ला बेबादिनो मायाबा मोनसे लाबनो गोनांब्ला जोङो गारि मथरखौ बाहायनाय मानो होनब्ला जोंनि जायगाया समान जे-जेराव जोङो खस्थ'खौ बा खस्थ'खौ मोननो थाङा आरोना बांसिन खस्थ' मोननो मोननायखौ जों नुनो मोना। बिदिनो हायेन ओनसोल होननानै बुङोब्ला जोङो हायेन ओनसोलाव जोङो जोबोर आबाद मावनो हायो। बेबादिनो माइ आबाद बेबायदिनो लाव आबाद आलु आबाद बेबादिनो जों बिफां लाइफां एबा फिथाइ सामथाइखौ नायोब्ला जोङो बेबादिनो बोग्रि आबाद बैग्रि आबाद बेबादिनो ओ थालिर आबाद जोबोर जोबोर रोखोमनि जोङो फिथाइ सामथाइफोरखौ एबा बिफां लाइफांफोर गायनानै फिथाइ सामथाइनिबो जोङो ओ बेबायदिनो आबाद मावनाय नङा होमब्ला नोंथां?
औ नोंथां।
औ मानो होनब्ला जोंनि ओ हायेन ओनसोलाव जोंनि हाया समान। बेबायदिनो जोङो नांगौ हिसाबै जों दैफोरखौबो एसे दंखलफोर जावनानैबाबो जों दैखौ दिहुननो हायो मानो होनब्ला हायेन ओनसोलाव एसेआंबो एसेबां जोङो गोथौ सिमहालागै जावनो गोनां जाया। मानो होनब्ला हायेन ओनसोलाव औ हायेन ओनसोलाव जोङो दैखौ एसे जावबानो मोननाय जायो आरोना नोंथां।
नोंगौ नोंथां ओरै
औ बेबादिनो जोङो हायेन ओनसोलाव आबाद मावनो थाखायबो एसेबां खस्थ' जाया मानो होनब्ला जोङो नांगौ हिसाबै दै फोरखौ थाब थाबनो मोननाय जायो आरो दैमा दैसा बोहैबोनायनिफ्रायबो जोङो ओ डाइरेक्टलि माने जोङो दैफोरखौ ओ उम ओ बेबायदिनो दं ओ बेबायदिनो थाइप पाइपफोरजों जोङो लाबनानै ओ आबाद फोथाराव जोङो होन-होनो हायो आरोना। थां खहसैनो औ
औ। गो नोंथां ओ जोंनि थिखाना होनाय समावथ' जोङो बेखिनि हायेन ओनसोलनि बागै सावरायनायखौ जोङो सावरायनानै फोजोबजोबनो हाया बेनिखायनो बे ज ओ औ थिखानाय समाव जों सानैदों जेसां हा जेसांखि हायो उम ओ नोंथांनिफ्रायबो आङो ओ उम गोबां बाथ्रा मिथियि फोर खौ मिथिनो मोनबाय औ लोगोसे आंनिफ्रायबो नोंथाङा मिथिनो मोनबाय। बि बेनि थाखाय नोंथाङा बेसिम हेफाजाब होनायनि थाखाय आंखौ ओ साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम।
औ साबायखर थाबाय नोंथांनिसिमबो गोजोन्थों औ औ। गोजोनथों।